अ। हेल' नोंथाङा आंनि रावखौ खोनाबाय दा?
औ खोनादों नोंलाय?
त' नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'?
आङो ओंखाम जाखांनानै उन्दुना दङ'।
ए दा नोंथाङा दा आंजों एसे दैलि लाइफनि ओ एसे ओ खोथा बाथ्रा रायज्लायनो हागोन नामा रायज्लायजागोन ना नोंथां?
औ रायज्लाय जागोन दे।
त' नोंथाङा एसे खरा रायलायबानो जाबाय।
औ जागोन दे।
त' नोंथाङा जेसेखि जों जोंनि दैलि लाइफखौ बयनाबो गावनि गावनि दैलि लाइफनि रुटिन थायो। आरोना।
औ।
खोनाबाय दा नों?
औ खोनादों। खो नादों।
त' बयनाबो गावनि गावनि दैलि लाइफ थायो रुटिन थायो। मायाव मा खालामनांगौ थायेम बेबायदि थायो आरो। त' दैलि लाइफ त' नोंथाङा मा-मा खालामनो मोजां मोनो मा-मा खालामो आरो एसे जोंखौ फोरमायनो हागोन।
ओ आं माने दैलि लाइफआव ओरो लाइक आङो मा होनो बांसिन उन्दुनायानो जायो आरोना। ओमफाय दिन उन्दुनानै थानायानो जायो आरो। जेबो खामानि मावनो दांनो गैया जाहैयो। खिन्थु दा आरो माइ गायनायनि बो नालाय ओमफ्राय एसे ओंखाम ओं ओंख्रिफोर सनो गोनां जानानै फै दों आरो। फुङाव सिखारनानै सा फुदुंनाय बेनि उनाव ओंखाम ओंख्रि संनाय मैगं थाइगं हानानै बेफोरखौनो मावबाय थानो गोनां जादों आरो ओंखाम ओंख्रि जाखांबा लोंखांबाथाय उन्दुना थानाय बेनो आरो। नोंथाङालाय मा खालामनानै मोजां मोनो ओरैनो।
आंना। एक्सुलि आंना दैलि लाइफ आ एसे बिजि माने आङो दाबो स्टुदेन्ट नालाय।
औ औ औ।
ओंखायनो फुङाव जोङो फुङाव सातथाया नङाबा साराय सातथायाव। खालामनांगौ जोंखौ। ब्रेकफास्ट होयो हस्टेलाव। ब्रेकफास्टाव होनानै जोङो। साराय आटथायाव क्लासाव सहैनांगौ आरो। द' सारे आतथानि फ्राय बार'थासिम जोंना क्लास जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो ओंखाम जानायनि लान्च ब्रेक मोनो ओंखाम ज ओमफ्राय थ जों ओमफ्राय सथानिफ्राय जोंना प्रेकटिकेल स्टार्ट जायो आरो। दानिफ्राय जोङो दुइथा सल्लिससिम प्रेकटिकेल खालामनांगौ आरो। खालामनो हाबाय ओमफ्राय। फुङाव बुरजा क्लास- जाबाय नालाय जोङो एसे रेस्ट खालामो। बेलासियाव ओमफ्राय जोङो बेलासियाव हस्टेलनिफ्रा साहा फाबनि मोनो साहा पानि जांनानै लोंखांनानै जोङो जोंनि खामानियाव माने बेस्थ' जानोसै जोङो एाइनमेन्ट लिरनाय हमवार्क लिरनाय आरो प्रेकटिकेल खालामनाय बेबायदि बुस्थुआव जोङो बेस्थ' जानोसै ओमफ्राय आदथा साराय आट टायाव जोंहा डिनार मोनो बेयाव जोङो दिनार खालामसै आरो। बेनिफ्राय दिडिनार खालामखांनानै ओ नोंनि गोसो नों उन्दुयोना प्रेकटिकेल खालामो थ' बेयो जोंनि आंनि प्रेकटिकेल लाइफ आरो आंनि दैडलि लाइफआ एसे बिजि थ ओ बाख थ' जोङो जोंनि दैडेलि लाइफआव एसेओ एक्साइससास माबा खालामनांगौ आरो‌ थ' बे बेफोरबायदिया माने बांद्राय बेखौ बाङाय टाइम होनो हाया आरो थ' नोंथाङा मा सानो आंनि बे डैलि लाइफनि बागैआव
मोजाङानो नाथाय बे एक्सारसाइफोरखौ लाखि लांनांगौ आरो नाथाय बे हस्टेलाव थानायफोराव टाइमफोरा मेनेज जानो नागिरा आरो बेनो।
औ नंगौ नंगौ।
न'आव थानायफोरबायदि जाहैनो नागिरा टाइम मथेयाव जि थोनो बेखौनो मावनो गोनां जायो।
ओ नंगौ।
एक्सट्रा टाइम टेबोल मोननो नागिरा आरो खस्त जायो मोजाङानो।
नोंथाङा दा मा मावो
आङो ग्रेजुवेसन खालामनानै दंथ'यो दा मा
अ दा ग्रेजुवेसन खालामनानै दंथ'यो थ' दा थ' नोंथाङा खालि बाट नोंथाङा माने गोसो स' बेबायाददि सानो नामा कि आंनिबो जसुखि मालायनि सोरबा सेलबेटि जाबाय सोरनिबा माबा गिदिर मानसि जाबाय नङ नङाबा सोरनि सोरबा लोगोफोर जाबाय थ' बिसोरनि डैलि लाइफ आरो रुटिनखौ खोनानानै नोंथाङाबो गावनि रुटिनखौ लि लाइफखौ एसे चेन्ज खालामनोबा बेफोरबायदि जानांगौबा सानो नामा
साननायाथ' सानो नाथाय जोंनिया जाहैस्लाबनो नागिरा आरोना जों बिसोरनि बायदि बिजि थानो जोंनियाव खामानि गैया जाहैयो नालाय बेनो बिजि जानो हाबाथ' मोजाङानोमोन
अ नंगौ नंगौ स' नोंथाङाबो नों गावनि डैलि रुटिनाव माबा चेन्जेस खालामनो गोसो जादों नामा
चेन्जेस बेनोखि माबा मोनसे खामानि मावनो मोनबा चेन्जस जागानो जागोन आरोना बेखौनो नागिरबाय दं आरो खामानि मोननाय बा चेन्ज जागोन आरो लाइफआ बेनो बाखिथ' बिदिनो थाबाय थागोन खामानि मोनाबा खामानि मोनबाथ' चेन्जस जागोन आरो
औ औ औ
दा बिदिनो बेलासियाव जाखांनानै लोंखांनानै सिखारबाय एक्सारसाइसआव थाङो आरो थांनाय फिल्डआव ओदि बल गेलेयो फुटबलफोर गेलेहैयो आरो बेनो बेनि उनाव फैनानै दुगैस्रां लोबस्रां एसे मालाबा मालाबा सम मोनबाथाय स्टाडिबो खालामो
औ।
बेनो नोंथाङा जेबो गेलेग्रा गेलेया नामा?
थ' आंनि एक्सुलि जोंनाबो रुटिना बिजि नालाय जोङो गेलेनाय माबानायखौ ओ बांद्राय सम मोना जायो माने बांसिनानो जोङो ओ लेबाव मावनानै मेंनाय जायो नालाय त' जोङो बांसिनानो बेला सियाव आराम खालामनो मोजां मोनो बाट जोङो जोंनावबो कलेजाव मान बेराद गेलेग्रा बुस्थु दङ' आरो मान बेराद जायगा दङ' बेयाव गेलेजायो जोङो आरो ओ बेलासियाव जों गेले हैनोबाबो गेलेजायो बेडमिन्टन गेलेजायो माबा माबि मेरला ओ खेलाजों गेलेजायो आरो जोंनि कलेजनिफ्रायबो इभेन्ट जायो नालाय त' इभेन्ट बेफोरबायदियाव जोंहाबो गेलेनाय चान्स मोनो आरो
औ बेफोराव गेलेबा मोजां जायो आरो ना। टाइम दिहुननानै गेलेनो मोनबा मो जां जायो। स्पर्टसखौ ओ जोंनि देइलि लाइफआव सोनो हाबा मोजाङानो जायो।
औ औ त' नोंथाङा मा मा स्पर्टस गेलेनो खेला गेलेनो मोजां मोनो?
आङो बेनो फुटबला आंनि थाखाय फेभ्रेट होनजायो आरो ना। आरो फ्राय बेनि उनाव काबाद बिदिबो मोजां मोनो एनिफ्राय सम सम आरो रानिंबो खालामो आरो रानिं खालामनानै एसे एक्सारसाइस खालामो। हेल्थफोरनि थाखाय मालाबा रानिंफोरखौ आरो जबफोरनि थाखायबो खालामनाय जायो ट्रेनिं बिदिनो।
औ।
बिदिनो देइलि लाइफआ बिदिनो सोलिगासिनो दङ'। जेबो एक्सट्रा खामानि। औ खोनादो ना?
खोनादों ना आंनि रावखौ
औ खोनादों दे‌
ओ ओ दे होनदो दे नोंथां।
नोंथाङा मा मा गेलेग्रा मोजां मोनो?
आङो आंथ' बारा खेला बेबायदियाव बांद्राय गेलेया बाट जोंनि कलेजाव मेल्ला इभेन्ट जायो नालाय जोहाबो गेलेफानांगौ। त' आंथ' बांसिन भलिबल गेलेनो बिराद मोजां मोनो। भलिबलखौ आं बांसिन गेलेयो। फ्राय बेदमिन टनबो गेलेनाय जायो ओमफ्राय रानिं माबा माबिखौबो एसे खालामो आङो बार माने रानिं माबा माबियाया एसे बांसिन मेङो नालाय आङो बांद्राय खालामा रानिं माबा माबिखौ
अ नोंसिनाव बेयाव हस्टेलाव नोंसोरो इदिनो मालाबाफोर सपिंफोराव थांनो मोनो ना मोना बेलासिफोराव?
ओ नोंथाङा इसे खरा होननो हागोन नामा?
बिदि नोंसिनि हस्टेलाव जेनेबा बेलासेफोराव बिदि बेला-बेरायनो मोनोना? नोंसो-नोंसिना बिदि नोंसिनियाबो बिदि थांनो मोनो दा बेरायनो मोनो? ओ बेलासि बेलासिफोराव एक्सट्रा जाग्राफोर मा मा होयो नोंसि नियाव हस्टेलाव?
जोंनि हस्टेलाव फुङाव ब्रेकफासआवथ' ब्रेकफास्टआ जोंना हेल्दियानो माने साननै दिन जोंखौ ब्रेड ब्रेड होयो साननै दिन ब्रेड सेन्डविस होयो साननै दिन पुरि होयो ओमफ्राय साननै दिन रुटि होयो आरो। ओमफ्राय दावदैयाथ' सानफ्रामबो मोनजा गोन नोङो।
उम उम।
ओ ब्रेकफास्टआव ओमफ्राय सानसे दिन पहा होयो। ओमफ्राय लान साव बांद्राय जेबो हेभि होआ आरो लान्चआव खालि दालजों भाल-भाजाजोंल' होयो। दालि भाजा ओंखाम ओमफ्राय मोनायाव साननै दिन ओ साननै दिन ना होगोन साननै दिन चिकेन होगोन ओमफाय साननै दिन पनिर होगोन बेबायदि आरो।
अ अ मोजाङानो हेल्दियानो होयो होमबाथ'।
ओ थ' आङो पार्सनेलि सानोकि जोंनि डेलि लाइफआव जोङो एसे निउट्रिसियास माबा माबि खौ जों जोंनि हेल्थाव इनक्लुद खालामनांगौ थ' जोङो बांद्राय जाय मानसिया एक्सारसाइस खालामा माबा एक्स्रा एक्सट्रा भिटामिन जायाथ' जोङो बेखौ जानाय लोंनायजोंनो कमप्लिट खालामनो आरो आं बेबायदि सानो आरो।
बेफोरजोंनो खालामनांसिगोन आरो जेब्ला नों एक्सट्रा टाइम मोनाबा एक्सारसाइसफोरनि थाखाय मोनाबाथ' नों जाग्राजोंनो खालामनांसिगोन आरो। डेलि बेथ' आरो स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट लाइफआवथ' दैलिबो टाइम मोनबाय थायाना।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथांनि रावखौ बारा खोनाफैयाखै आरो आङो।
अ दालाय खोनादोंना?
ओ दाथ' खोनाबाय।
खोनादोंना?
औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ दे होमबा ना नोंथां जोंना टाइमाबो जाबाय।
औ दे दे। गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों।